हेल' नोंथां औ औ ओ नोंथांनिसिम गोजान मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाग्रोबाय
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां दाथ' एसे बोथोराबो गरम नालाय बेनिखायनो आङो ओ बायजोआवनो बारहावा जागासिनो आरो
औ औ औ थारैनो सैथो ओ नोंथांखौ ओ ओ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि लानानै आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फैनाय जादों नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां मानो हाया जानो हागोन ।
औ औ औ थारैनो ओ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंहा आथिखाल माबादिहाय बेफार फालांगि खामनायखौ जों नुनो मोनो एबा माबादि आदब खायदाजों जोङो मा मा रो खोमनि बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो नोंथाङा आंनो एसे ओ गावनि साननायजों एबा गावनि मोनदांथिजों एबा गावनि नुनायजों आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां जोबोद मोजां सोंथि जों दा फालांगि हो ना बुङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोल बा जोंनि नोगोरावहाय जों नुनो मोनो जे ओ सुबुं मानसिया सुबुं माहारिया बा मानसि माहारिया जा दं बेखौनो माने फालांगि महराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां । जेहाय मेगं थाइगंनिफ्राय माइरं दालि बायदिसिना ओ गारि मथर जा मोनो माने बेखौनो माने ओ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ।
नोंगौ औ ।
औ जोंनि गामि ओनसोलावनो मोनसे टाउन दं बे टाउनाव नोंथांनो जा नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो ना ना नोंथां मबाइलनिफ्राय, गारिनिफ्राय, मेगं थाइगं जानाय गाय ओ जानोखि सान फ्रोमबोनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो मोननो थाङो आरो ना नोंथां । थिग बेबायदिनो सासे आबादारिया ओ गावनि मेगं थाइगंखौ फालांगि महराव बाहायो बा मे जा दैज्लां बोथोराव दाथ' माइ गायनाय बे माइखौबो जेब्लानाखि बे मोनगोन बेखौबो फालांगि महराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां ।
नोंगौ नोंगौ औ औ
फालांगि माव फालांगि होनना बुङोब्लाथाय मोनसे फालांगियारि बा फालांगिरिया ओ बे माने मोनसे मुलाम्फाखौ नागिरो आरो ना नोंथां औ मोनसे बेसाद खौ जेनेबा जि राङाव बायोब्ला बेखौ जिसे बा जिनै राङाव फाननो माबोरै फाननो हागोन बेखौ नाजायो आरो ना नोंथां ।
सैथो खोथा ।
ओ जेरैबायदिहाय मेगं सेरसेखौ बा बान्दा खबिखौनो होनबाय आङो ओ बान्दा कबि सेरसेखौ जुदि बिथाङा जुदि ओ थाइबायाव बायना लाबोदोंब्ला बेखौ जि राङाव फानफैयो हाथायाव थिग बेबायदिनो आरो नोंथां फालांगि होनना जोङो मुलाम्फा मुलाम्फा नागिरनाय आरो ना औ फालांगियाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैहाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव गामियाव फाननाय गलायाव एसे रां बुरजा गोलैयो आरो जानोखि हलसेेलार बिथांमोना जेरावहाय लाना फैयो माने बेयाव खम राङाव मोनो आरो नोंथां ।
नोंगौ नोथां औ ।
थिग बेबायदिनो जोङो ओ जा मेगं थाइगंनि बेलायावनो जा गुबुन गुबुन बेसादनियावनो जा जों माने जुदि जोङो जानोखि बिथांमोना जा फालांगियारि फोर माने जेनिफ्राय बायना लाबोयो बेयाव थाङोब्ला माने खम रांआवनो मोनो आरोना नों
औ सैथो खोथा औ नोंगौ थारैनो ।
थिग बेबायदिनो जोङो ओ मेगं थाइगंनिफ्राय बा आलु पियास बायदिसिनाखौ जोङो फालांगि मावनो हायो आरो ।आरो जोङो लोगोसे जिब जुनारनिबो फालांगि मावनाय खौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।ओ जेरैहाय ओ जेरैहाय जोंनि न'खराव फिनाय दाउ अमा, बोरमा, मोसौ बायदिखौबो फालांगि खामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ नाथाय औ ना थाय जोंनि ओनसोलावहाय दा मोसौ फालांगि खामनायखौ बन्द' खामबाय आरोना नोंथां।
खालामबाय औ नोंगौ।
मानोना बेखौ जोङो आइ लोखि बा मोसौ माइ होनना बुंनाय जायो आरोना नोंथां औ औ बेनिखायनो साननैखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो दा जोङो अमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला अमा मासेखौ फालांगि खालामनो सानोब्ला बा आ सोरबा सोरबायाथ' फार्म मावो बानायो आरो ना नोंथां फार्म बानायो बा सोरबाया न'खराव माफायै आ थाखानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामिफोरावहाय
नंगौ नंगौ
औ मानोना बेखौ जोङो यो द' दान बा स्नि दानाव लागै फिसिनो हा हायोब्लानो बेयो माने गोबां मुलाम्फा होनो हायो आरोना नोंथां मोजाङै जोहोनो हा बा औ बेखौ जोङो ओ जौ सावनाय बा जै ओ उफ्रि जौ सा उन्नानै मोनै उफ्रि बा थास' रुनानै जाहोनानै जों फेदेरनो हायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जों फालांगिनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जा बोरमा बोरमानि फालांगोआव नाथाय बांद्राय खरसा गैया आरोना नोंथां आंनि साननायाव
औ नंगौ
मानोना बियो ओ बोरमाखौ जाहोनोब्ला जोंहा ओ जेसेबां खरसा नांगौ जायो गुबुन जिब जुनार फिसिनायाव एसेबां खरसा माने बोरमायाव नाङा आरोना नोंथां
नंगौ औ औ
बोरमाया मिथिंगायारि गांखो बा दंफां लाइफां बिफांनि बिलाइ जायो आरो ना नोंथां औ बेनि निखायनो जोंहा एसेबां खरसा थाङा ओ थिग बेबायदियैनो ओ जोङो बोरमाखौ फालांगि मावोब्ला जोंहा मुलाम्फा दं ओं माथो खालि माथ्रो एसे खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो बोरमा फिसिनायावहाय मानो होनना बुङोब्ला बेराम जाब्ला जोंहा मुलि होनांगोन एसे खरसा खालामनांगोन बेवहाय आरो जोङो जा जों जोंनि गामियारि ओनसोलाव सैमा थायोना नोंथां
थायो औ
औ बे सैमाया माने बोरमाखौ जुदि हारसिं नुयोब्ला माने अरो आरो ना नोंथां जों नुनो मोनदों गोब बां जानिबो जानि न'निनो आंनिनो माने बोरमायाबो सैमाजोंनो मानि ना मा थैदों आरो नोंथां
औ नं
ओं बेनिखायनो आं मोनदांथिया आंनिया बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय बोरमाखौ जोङो जा अखा हानाय बोथोराव बोरमाया जिहेथु दैखौ गियो बेनि थाखाय एसे खस खस्थ' खालामनाब्लाबो जोङो गांखो बा दंफां लाइफांनि बिलाइ दाननानै लाबोनांगौ जायो आरोना नोंथां
जायो औ नंगौ
ओ बेखिनियानो आंनि फालांगिनि बागै बुंनाया ओ नोंथाङाबो एसे फालांगिनि बागै फोरमायना होदो
औ थारैनो ओ फोरमाय ना होनो हागोन दा फालांगि होनो ब्ला जोंहा थ' गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय ओ फालांगि खालामनाया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनाय राहानि मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा दा ओ गासै बोथ' जाफुंसार जानो हाया जिउआव थिग बे लेखायैनो जोंहा फालांगि मावनानैबो जोंहा खायसे खायसे मानसिफोरखौ आ गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ नुबोगा सिनो दं नङा होमबा? आ जेरैहाय जोंहा थ' गासैबो साख्रि बाख्रि मोनजोबा नङा होमबा बेनिखायनो खायसे खायसेया आ फालांगिनि राहाखौबो मोजां नुहरनानै आ बै फालांगिनि लामा मा फारसे थांनायखौ जों नुयो नुनो मोनो नङा होमबा? मानो होनोब्ला फालांगि खालामनायनि ओ साख्रि मावनायनिख्रुइ जोंहा फालांगि मावनायनि बेसेनासो बांसिन नङा होमबा नों
औ नंगौ सैथो खोथा।
औ थिग बेनिखायनो जोंनि खायसे खायसे साननो गोरों सुबुङा ओ फालांगिरि नि ओ फारसे ओ लामा फारसे आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे बिथिङै जोंहा जोंनि रायजोआव ओ आसाम रायजोआव बायदिसिना गेदेर गेदेर फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय बिदिन्थि महरै ओ जेरैहाय जोंनि साहा आबाद नङा होमबा नों थां औ जोंनि रायजो जोंनि ओनसोलाव साहा आबाद मावनाय जायो। थिग बे रोखोमैनो जोंहा सा बा साहा आबादखौ मावनानै ओ जिहेथु जोंहा साहा पात दिहुननाय जायो नङा होमबा? बै साहा पातखौ जोंहा ओ राय जोआव ओ दारिमिन एबा बायदि रोखोमनि फसंथानफोराव ओ फालांगियारिफोरा ओ साहा पात दिहुननायजों लोगोसे बायदिसिना गुबुन गुबुन हादोर एबा हादोरसायाव जोंहा दैथाय हरनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ दा बे रोखोमैनो जोंहा गुबुन हादोर हादोरसायाव दैथायहरनानै गोबां बिबांनि एबा गेदेर गेदेर फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो एबा ओ रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? फालांगि खालामनानै दा बे थिंयैनो जोंहा आ साहा साहा आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय गेदेर गेदेर दंफां गायनानै एबा बेसेन गोसा बेसेन गोसा दंफां गायनानै जोंहा साहा आबादनि लोगोसे जोंहा दंफांनिबो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा दंफां लाइफां गेदेर गेदेर नि आबाद मावनानै एबा फालांगि खालामनानै आबाद मावनानै जा देरनाय बै दंफांफोरखौ फालांगियाव बाहायनानै जोंहा जेरैहाय ओ बेसेन गोसा बेसेन गोसा खाद थकथा बायदि रोखोमनि जोंहा जेरावहाय न'खराव बाहायनाय खेनसि बाथामफोरखौ ओ नुयो नङा होमबा नुनो मोनो बेफोरखौ जों हाब फालांगि महराव खालामनानै जोंहा गोबां बिबांनि रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा नुनो मोनबावो जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि आसाम रायजोआव जोंहा औवानि ओ बिबाङा गोबां बारा नङा होमबा औवा आबादा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि गोबां बिबांनि जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोंहा औवा फालांगि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेबो मोनसे जाहैयो नङा होमबा फालांगि बिथिङाव। थिग बे रोखोमै जोंहा औवा फालांगि खालामनानै जों गोबाव गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय खाखोर बिलाइ खालामनो हायो नङा होमबा? बा औवाजों खोनादोंना नोंथाङा? औ औ खाखोर बिलाइ, बिजाब बायदिसिना रोखोमनि बहि बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा जेरै न'आव बाहायनो हानाय बायदि बायदि जेरै जों गुबुन गुबुन रायजोफोराव दैथायहरनाय बायदिखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो औवाखौ लानानैबो जोंहा गेदेर गेदेर नांगौ बिबांनि एबा नांगौ बिबांनि रां खामायना मानि जोंहा फालांगि महर होनो हायो नङा होमबा फालांगियाव थिग बे रोखोमैनो जोंहा औवानि अनगायैबो जोंहा गोबां दंबावो जेरैहाय ओ नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय जिब जुनार औ नंगौ सैथो जिब जुनारखौ लानानैबो जोङो ओ फालांगि गेदेर गेदेर फालांगि खालामनो हायो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलावनो नुनो मोनो जोंहा बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ लानानै जेरैहाय दाउनिखौनो आङो बिदिन्थि महरै होननिसै जै जेरैहाय जोंहा बयलार बयलारनि फार्म खुलिनाय जों नुनो मोनो नङा हब नों जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन नानो औ थिग बेबाददिनो जोंहा गेदेर गेदेर ब्रयलारनि फार्म खालामनानै ओ गोबां फालांगिफोरखौनो फालांगियारिफोरखौनो गोबां जौगासारनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनबोदों नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा बिथांमोना फालांगि बिथांमोना नांगौ बिबांनि ब्रयलार फिसिनानै गाव गावनि न'खरखौ सुंथानायजों लोगोसे जोंहा नुनो मोनबावो गावसोरनि जा अ फिसा गथ' गाथायफोरनि जा सोलोंथाइ लानाय बिथिङावबो गोबां जोंहा हेफाजाब मोनबोनायखौ जों नुो नुनो मोनो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो औ जोङो फालांगि होननानै बुङोब्ला जों खायसे खायसेखौ ओरैबायदि नुयो जोंनि जा जिब जुनार फिसिनाय न'आवनो जेरै सैमा सैमानि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना औ जेरैहाय जोंहा सैमाखौ फाननानै सैमा फिथाखौ फाननानै बेसेन गोसा बेसेन गोसा सैमा बायदिसिना रोखोमनि सैमा नुनो मोनोना नोंथां जोंनि ओनसोलाव थिग बेबादिनो बेफोर बेसेन गोसा सैमाफोरखौ हााइ गला बाजारफोराव जोंहा गो गोबां राङाव फाननानै एबा गोबां राङाव हरनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा जखौ नुनो मोन नङा हा फालांगि बिथांमोनखौ औ थि बेबदिनो जोंहा थांना थासान्दियाव बायदि रोखोमनि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोंहा फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा थिग बेबादि जोंहा ओरैनो जिरायना थायालाबसिनो जोंहा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माबा मोनसे माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै जों फालांगि खालामनो हायो नङा हबा नोंथां थिक बे रोखैनो जोो नुनो मोनबोदों जोंनि ओनसोलाव बायदिसिना रोखोमनि फालांगि खालामनायखौ नङा होमबा दा नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय
औ नोंथां औ नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै गोजोननाय थाबाय नोंथांजों औ औ गोबां खोथा सावरायनानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां नङा होमबा नोंथां औ औ औ आरो रोजा रोजा थाबाय ख थाबाय औ